औ गोजोन मोनाबि लि नोंथां दा जोङो दा जोङो ओ जाग्रा मुवाफोरनि बागै सावरायनोसै
ओ बर'फोरनि जाग्रा मुवा
बर'फोरनि औ दे होनबा सावरायनोसै औ जाय जोंनिया जाग्रा ग्रा होनोब्लाथाय जों जिहेथु थांना थानो सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानो थाखाय जों जानाय गिबिसिनानो जाहैबाय जोंनिया माइ माइनिफ्राय बानायनाय माइरं माइरंखौ जों बा संनानै ओंखाम होनो ओंखामखौ जोङो सरासनस्रायै गुदि जाग्रा मुवा हिसाबै बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा ओंख्रि ओंख्रिफोर थायो ओंख्रि जिहेथु जोंनि जोंनियाव ओ गोबां मानसिफोरानो जायो ओ हाग्रानिफ्राय सरासनस्रायै हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जायखिनिखौ जों जानानै मोजां मोनो बेखौ जायो जेरैबा हमना ला जोंहा एखि जारि दंङ खिया दंङ बेखौ समजों लोगोसे जोंङो बेखौ जायो जोंनि जोंनि फोथायनायाव आरोना बेफोरखौ हाग्रानि मैगं थाइगंखौ बुथुमना जायोबा जोंनियाव ओ खायसे बेरामफोरा जाया बा बेरामफोरा होननानै मिथियो जों बे बायदिनो जोंङो ओ बेफोरखौ जायो बेनिफ्राय जोंङो ओ बिदिनो बर'फोरनि होननानै बर'फोरनि गुदि होननानै ओंख्रि होनना बुंङोब्ला जों अनला अनलाजों दाव दि जायो जोंङो ओरैनो नोंथांखि जायो
ओ खोनायाखै आंङो मोजांङै नोंथां । खेनसे बुंफिननो हागोन ना?
थांमोननिखि मा मा जा जानाय नुनो मोनो बेबायदिनो?
अ जोंनिथिंबो बिदिनो जायो ओ जेरैबायदि जों सिगां समनिफ्राय ओ जोंनो जा ओ सिगांनि सुबुंफोरा जोंनो फोरोंलांबाय बैबायदिखौनो जो जोंङो उन संनानै दायो। यो ओ बेफोर मै जेरैबाय जोंनाव मैगं थाइगं मोनो। यो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै आलु लाफा मुला ओ बेबायदिनो स-सबाय बिमा थाइबें जोगोनार खुमब्रा बे बेफोर बायदिखौ जोंङो मैगं महरैहाय जों नायनानै गोथां जाग्राखौ गोथांङै जायो। आरो ओंख्रि संनानै ओ जानायखौ ओंख्रि संनानै जायो। आरो बे बाय दिनो ओम बेदर आखायनि बेलायावहाय जोंङो जोंहाथ' बर'फोरनियावहा नाय बेदर गाहाय बेदर होननानै बुंङो ब्ला गोदोनिफ्रायनो आरोना ओ फिसिनानै जाबोनाय अमा खौनो होनग्रोनांगोन जोंङो ओ अमानि उनावहाय दिनो दाव, हांसो ओ बोर मा बेफोरखौ बुंनांगोन आरो ओमफ्राय बे बायदिनो न'आवनो नांगौखिनिखौ जोंङो बर'फोरा ओ फिसिनानै लायो। फिसिनानै लानानै जोंनो नांगौ लोगोसे जों रांखान्थिजों लोगोसे रांखान्थियाव अनसुं थाइ मोननायजों लोगोसेनो जोंङो बेफोरखौ जानो लुुबैयोबाथाय मेंनायफोरखौ खारहोनो बा मालाबा जों ओंखामखौ ओ खहाब गोनांसिन खालामनो थाखाय जोंङो माखासे बेदरफोरखौ जायो आरो। बेबायदि ओरैनो जोंनियावहाय उम बेबायदिनो अनला ओंख्रि अनलाजों लोगोसेनो नारजि ओंख्रि ख्रिओमफ्राय सबायाइ ओमफ्राय साम' ओमफ्राय मै था बेफोरखौ जों जायो आरो जोंना ओ मोनसे दङ जों गोदोनिफ्रायनो बेखौ खौ थिनानै जायो आरो यो गोबाव सम दोननानै जायो बेखौ ओ बेनो जाबाय ना फाम बे नाफामा जोंनि बर'फोरनि मोनसे थिनानै दोननानै जाग्रा उम बेबायदि
गुबै होनना बुं जों नङा होमबा? बेबायदिनो जोंनियावबो दङ गोबां सम ओ जेनेबा सम बा एबा बोथोरजों लोगोसे ओ हाग्रायावनो जाबोनाय हाग्रायावनो रज' बोनाय बेबायदि बि मैगं थाइगं गोबां मोननाय जायो समजों लोगोसे बेफोरबायदिखौ जानो मोननाय जायो जेबो ओ गोजां बोथोरनि समाव जोङो लाफा मोनजायो लाइ मोनजायो कबिफोरखौ मोनजायो अल खब बिदि मोनजायो बेनिफ्राय जोङो बे खम बोथोर दैलां बोथो बोथोर होनना बुङो गरम बोथोर समाव जोङो बेबायदिनो ओ गोथां मैगं होनना बुङोबा बे थाइबेंफोरखौ मोनजायो जोङो
उम उम
भेन्दिफोरखौ मोनो बेबायदि आरो गोबां औ गोबां दङ
औ
हो नोंथांमोननिखि ओ बेबायदिनो गोबाङै मोनसिननाय मैगंफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां
औ दे ।
जोंनिथिं दायो आरोना जों गावब गाव । नआव मावनानै मोननाय ओ गाहायै जोङो आलु बेखौनो बांसिनै मावो जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला जों आलुखौ गायो ओ जेब्लायबो जों आलुखौ माने आलुआ जों ओंख्रि जानो गोसोबा ओंख्रि जानो हायो एवनानै जानोबा एवनानै । आरो ओ रुना नानै जोङो बाथोन सिफ्लेनानैबो जायो । ओ बेबायदिनो । नि अनगायैबो आरो ना । ओ थारुन खौबो जोंनि ओनसोलावहाय गायनाय जायो जों बेखौबो जायो आरो महरै ओम ओमफ्राय गाहाय होनोब्लाथ जोंना आलुआनोखा ओमफ्राय थारुन ओमफ्राय मेसें बोथोराव लाफा बेफोरखौनो जायो आरो ओमफ्राय ओरै जोगोनार खुमब्रा ओमफ्राय थाइबें ओरै फोरला बेफोरखौहाय बांसिन बि मोनो आरो आरो जोङो अनला ओंख्रिजों । जानो थाखाय जे औवानिफ्राय औ औवानिफ्राय ओंखारोना मेवाइ औ। हा?
ना जों जायो ना जाया औवा मेवाय
जोंहा जायो जायो।
बेनिफ्राय आं आं मोनथिनायावबा आं मोनजानायाव मोनसे मैगं मोनसे मैगं जेनेबा थारुन होनना बुङो जिहेथु थारुन होनना बुंबा जोङो थारुना बायदि बायदि रोखोमनि दं नङा होमबा? बेनिफ्राय खौ जोङो मा मा, मा मा थायरनखौ मा मा जानो हायो जों जेनेबा थारुननिफ्राय थारुन दंफांनिफ्राय
थारुन मैगंनिफ्राय?
औ।
थारुन मैगंनिफ्राय जोङो ओरैनोथ' थारुनखौ जोंनियाव आरोना आं मोनथिनायाव ओ ओंख्रि खौनो जायो आरो। ओ जहल बायदि संनानै उम बेदरफोर फोरजों नाफो फोर जों माला बा ना मोनबा ना ज जों मालाबा बेदर बे बेदर मोनबा बेदरजों जायो आरो। बेबादिे मेरिन थ' ओ गुबुन संनानै जानाय जाया खालि बे जहल बायदि सङो जे दै होनानै ओ बे बिदि सुल' जायो जोंनिथिंहाय।
जोंनिखिजाय थारुनखौ जेनेबा थारुननि दंफांखौनो जानाय जेनेबा मोन थारुन बिलाइ, थारुननि थारा, थारुन बिसौ जिहेथु ओ थास' बिसौ जे होनना बुङो हाग्रानि बेफोरबादि जायो। बेनिफ्राय था खौबो जानो हायो जोङो। बेनि फ्राय बिदि थायरु थारुन आथिं आथिं जों थास' आथिं होनना बुंडों जे दा जोंनियाव बायदि रोखोमनि
थाइस' आथिं ओमफ्राय थास' बिस सं बेफोरखौ।
औ।
औ बेफोरखौ जानाय जायो। उम ओरैनो ओमफ्राय बे मैगं थाइगंनि अनगायै आरो ना ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव यावहाय नोंथांमोननिथिं मा मा फिथाइ सामथाइ खौ बांसिनै ओ जानाय नुनो मोनो ।
औ, जोंनिखि जाय दा नै बोथोर लाना बोथोर मोननाय जायो। जेनेबा जोंनाया दा नै दा जोंनिया थाइजौनि बोथोर नङा होमबा? मेइनलि थाइ थाइजौखौ जों दा मोननाय जायो थायजौ जायो। ओमफ्राय बेखि खान्थाल मोनो खान्थालफोरखौ जा नाय जायो ओ बिदिनो सफ्राम मोनो सुमफ्रामफोरखौ जायो जों जानाय जायो जानाय नुनो मोनो बेनिफ्राय दैलां ओ दैलां बोथोरावथ' बेखिनिखो जाबाय ओमफ्राय मेसें बोथोराव जोङो गोजां बोथोराव जोङो बिदिनो खमलाफोरखौ मोननाय जायो ख मला नारें बेफोरखौ मोननाय जायो नोंथांमोननिखैलाय बे बेफोरनि अनगायै मायबाफोर नोंथांमोनथि जानाय नुनो मोनबावो नामा?
जोंनिथिं फिथाइ सामथाइखौ होनदों ना?
औ फिथाइ सामथाइखौ
जोंनिथिंबो बेबायदियानो
औ
गाहायै थाइजौ खान्थाल बेफोरनोखा ओमफ्राय लोगोसे ओरै ओ रैमालि होनो ओ आनारसा
औ नंगौ
मोनथिगौ ना नोंथाङा? औ आनारस ओमफ्राय ओरै सुमफ्राम बेफोर खौनो जायो आरो ओमफ्राय थाइलिर जोंनियाव एसे न'आवनो जा ओ जानो थाखाय जोङो थालिर खौ न'नि बारिफ्रावहाय गायनानै लायो। बेफोरखौबो जायो।
जों ओ औ खोनादों नोंथां। आं मोनथिगोन आरो ना खोनादों ना नोंथां औ आं मिथिनायाव था ओ थालिर होनोब्लाथाय थालिरखौबो जोङो ओ थालिरनि बायदिसि ना बायदिसिनाखौ जानाय जायो आरो थालिरखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जों थालिरखौ गासिखौबो जानाय जायो बे नोंथांमोनखि थालिरखौ माबाय मा मा रोखोमै जानाय जायो बुंनो हागोन नामा?
हागोन आं मोनथि थिनाय खिनिखौ बुंनो हागोन। ओ जोंनिथिं थालिरखौ थालिर फस्ला जे थायोना सिङाव बेनि ओ बि खं होनोना थालिर बेबायस सिङाव थानाय फस्ला जायखौ बेखौ फस्ला होनो जोङो जिरनानै ओ सानि बिखुंफोरखौ बिजिरनानै सिङाव मोनसे फिसा गोरलै मोनोना बेखौहाय जायो आरो आरो बे थालिर थालिर फस्ला होनो बिखौहाय ओमफ्राय बिदिनो ओ थालिर मैखुन जे बिबार ओंखारोना बिबार खुङो थालिर थायसेबाथाय ओमफ्राय जेब्ला थालिरा थायनानै ओ सेर रानाय जायोना ओमफ्राय ओ बेबादि बिदि रानाय जायोबाथाय जोङो बै थालिर मैखुन थालिरनि जे बिबार ओंखारबोनाय मावलिबोनाय बेखौहाय थालिर खुंनायखौ बिनि ओ थालिर मैगंखौ जायो आरो औ ओम
बेनिफ्राय आं मोनथिनो आरोना थालिरखौ जोङो खारदै महरैबो जानाय जायो जिहेतु थालिर मोनसे थालिराव हा खारदै जायो जोंनियाव बर'फोरनिथि मोनसे माबा बेखौ जानाय जायो आरोना बेबायदिनो बानायनानै
औ औ जोंनिथिंबो बार हायो खारै जेरै अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि
औ बिनि औ बिनि अनगायै आरो थालिरखौ जों गोमोनाव जायो बा गोथाङावबो जायो गोरलैयाव एसे एसे एसे राहांबा बेखौबो फाजा संनानै जानाय जायो बा गोमोनावथ' गोमोन जाखाबायानो जों बेबायदि जानाय जायो आरो अब्ला नोंथां जोंनिया माथ' जाबाय दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां